हेल' औ खोनादों ना?
औ खोनादों। ओ मा सावरायलायनो जोङो दिनि?
हा?
गेलेनायनि सावरायनो ना?
औ जायो दे सावरायजायो।
दे नोंथाङा बुंग्रोदो गेलेनायनि सोमोन्दै।
औ जागोन, दाथ' जों दैज्लां बोथोर नङा होनबा?
औ।
जोङो बांसिन फुटबल खेलाखो गेलेनाय जायो, मिथिगो ना?
आङो बांद्राय मिथि या फुटबल खेलाखो
उम।
जों माने हेन्जावफोरा बांद्राय गेलेनाय जाया नालाय। आरो आंहा बारा गियानबो गैया गेलेनायनि स सायाव
नंग अ दा गोलोम बोथोराव बांसिनै जोङो फुटबल खेलाखो गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि लकेल एरियायाव। दा नोंसोरनि जा गेलेयो ना गेलेया साखाथि फाखाथि?
अ जोंनियाव गामियाव गेलेयो गामिनि सेंग्रा गथ'फोरा गेलेयो आरो।
औ।
बेलासे समाव इसोरो मोन गेलेयो आरो।
उम उम उम। बेनिफ्राय फुटबल खेलाखौथ' जोङो जोंनि रावै मा होनो, जोलुर होनो नामा जोलुर?
औ जोलुर बुङो।
दा खेलाखो गेलेयोब्ला जोङो फुटबल खेलाखो गेलेयोब्ला जोंनि देहाया गोबां माने स्ट्रं जायो आरो बेखौ मोननो हायो। निगो मिनथियो
औ फ्राय फुटबल खेलायाव ओरैनो साबेसे मानसि जि गेलेयो गेलेग्राफोर गेलेयो?
ओ गेलेग्राफोरा मोनसे हानजायाव सा जिसे जोन थायो। खोनादोंना?
औ खोनाबाय दं दे।
औ उम बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे हानजोयावबो जिनै जिसेजोन थायो। इनिफ्राइ गासैजों मिलायोब्ला सा नैजिनै जोन जायो आरो।
अ
बेनिफ्राय आ सासे बे जिसे जोननि गेजेराव सासे सासे गलकिपार होनना बुंङो। उम-गुम बल हमग्रा
बल हमग्रा आरोना अ अ बिसोरो बल हमग्राफोराथ' माने बिदि फिल्डआव गेलेफाया खोमा ना बिसोरो माबायाव थाहायो खोमा ना?
अ बिसोरो बे गलकिपाराव थायो माबाव गल सोनायनि
अ जेथिं सोयो बेथिं थायो आरोना अ बलखौ हमथानो थाखाय?
थायो औ ओ बलखौ हमथायो आरो बिसोरो।
अह
आमफ्राय
नोंथांङाबोथ' गेलेखायोना फुटबलखौ?
औ आगोलो गेलेयोमोन एसे उन्दै समाव। दा से देरनानैबो एसे बेस्थ' जाबायना। दा मालाबा मालाबा ओरैनो ओंखारो फिल्डआव।
औ औ मालाबा गोसो जाबा गेलेयो आरो ना?
औ मालाबा गोसो जायोब्ला।
अ नायनानैबो मोजां मोनो ना?
नायनानै मोजां मोनो आङो औ। उम मबाइलाव नायनानै मोजां मोनो। उम दाथ' आरो देग्लाय फिफा वार्ल्ड कापा जागोन। नैरोजा नैजिद' मायथाइयाव जायो। बियो आमेरिकायाव जागोन खोमा।
अ।
आमेरिकायाव जागोन बियो।
दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबोथ' बिदिनो मोजां मोजां गेलेग्रा ओंखारबाय ना?
औ ओंखारबाय। ओंखारहांदों एसे एसे। दा नों मिथिगोन ना सोर दोङो बर'निफ्राय ओरैनो?
बर'निथ' आं मिथिनायाव आं सासेल' मिथिगौ। हलिसरन बेखौल'।
अ हलिसरन नार्जारि ना?
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो बेलेगखौ बारा मोनथिया।
अ आगोलैनो दोङोमोन अ दुर्गा बर' होननाय दोङोमोन।
औ। खोनादो नामखौ होनोमबाबो मोजाङै मोन मिथिया आरो बेखौ।
अ अ अ आरो बिदिनो दङमोन गोदान गोदान ओंखारनाय थांनाय बोसोराव गोदान ओंखारदों बिसोर नामखौ एसे बावगारायबाय आङो।
गोदान ओंखारनायफोरखो आरो ना।
औ बावगारबायसो नामफोरखौ।
बिदिनो मोजां गेलेग्रा ओंखारबालाय मोजां जायो आरोना जायगाफोराबो जौगायो अ अ। माने बिसोरखौनो लानानै जोंबो गोग्गानो हायो आरोना।
औ नंगौ।
अ जोंनियावबो बिद बिदि बिदि गेलेग्रा दं। दङ मोजां गेलेग्रा दं होननानै जोङो माने औ
गावखौनो गोग्गानो हायो आरो।
औ औ
आरो सासे मोजां गेलेग्रा जायो न हाबाथ' जोंहा प्लेयारफ्रा बांसिन माने बेथनबो मोननो हायो बिसोर फैसाो मोननो हायो। मोजां रांबो। खामायनो हायो।
औ औ गावनि जिउखौ दानो हायोना बेजोंनो।
गावनि जिउखौ दाननो हायो ओ। गावनो जिउजों लोगोसे न'खरखौ।
औ न'खरखौबो फेदेरलां लांनो हायो आरो ना।
औ नंगौ औ। आरो उन्दै उन्दै ओ सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा माने बिसोरफ्राय थुलुंगा मोननानै दावखोलांनो नाजानो हायो।
औ औ फुटबलनि अनगायै बो बेलेग बेलेग खेला गेलेनानैबो बिदि जौगालांनो हायो आरो मानसिफोरा। अ सोब खेलायावनो अ मोजाङै माने इयुन दानो हायो आरो ना
हायो हायो। जेरै दाख्लै जे मोनसे खेला जानानै थांबाय आइ पि एल।
औ।
मिथिगोना आइ पि एल खेलाखौ
आइ पि एल खौ आङो बांद्राय गियान गैया माने नों
अ अ बियो जाबाय क्रिकेटनि आरो बियो क्रिकेट खेला बोसोर फोरबो माने बे आइ पि एल खेलाया जायो इण्डिया इण्डियानि सिंआवनो आरो
औ
दा बेयावहाय ओ जोंनि आसामनिफ्रायबो सासे गेलेगिरि ओंखारबाय आइ पि एल टिमाव आइ पि एल खेलायाव आरो
आइ पि एल नि आथ' क्रिकेट सोदा न'
औ क्रिकेट ओं क्रिकेट बेवहाय माने जोंनि आसामनिफ्रायबो सासे थांबाय बियो रियान पाराग होनना बुङो बेख खौ अ औ दियान फाराग होनना बुंङो आरो बेवहाय बे गोदान सासे गथ' फनद्र' बोसोरनि फैबब सरिया बंसि होननाय बेयो माने मोजां बुनो हानाय हानानै रेकर्ड खालामनो हादों आरो नों मिथिगोन ना आरो मायबाफोर खेलानि सोमोन्दै